हेलौ आगै खोनादों ना?
औ खोनादों आदा।
अ बिदिब्ला दिनै आं जौनि स जौनि आयदानि सायाव रायलायनो लादों।
औ औ जागोन।
बे जौखौ जों गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो बर' सुबुंफोरा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जौ खौ संनानै लोङोमोन लोंनाय आरो बेखौ जों दोरों हिसाब बायदियै जेरै बाथौ फुजा होनायाव बोलि फुजा होनायाव दौरि दौरि सुबुंफोरा
औ
बेखौ लोंनायै आरो बावनायै बे जौखौ बावोमोन बावनाय जायोमोन।
औ
थिग बेबादिनो जौआ बायदि रोखोमनि संना लोङोमोन जों उम बर' सुबुं फोरा जौ गोरान जौ रिसि जौगिसि बिदि खालामना लोङोमोन आरो।
ओम
बे जौखौ जोंनि बर' हारियाव संनानै संनानै लोङो।
औ
बे जौखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ
जेरै एमाव एमाव बानायग्रोयो। एमावखौ बानायनो थाखाय थाखाय मोखोना बिलाइ बा आनारस बिलाइ
औ ।
बैफोरखौ देनानै गिबियावनो देनानै खालामनाय जायोमोन। ओ माइरं गुन्दैजों माइरं गुन्दैखौ उलार गायहेन बायदियाव देनानै बे एमाव खौ खालायग्रोनानै गिबियावनो लायो। आरो लारु बायदि खालामो बे माइरंजों देनानै बे आनारस बिलाइ मोख्राइ बिलाइखौ देफ्लेनानै गिबियावनो सेफ्लेना लाना लारु बायदि खालामनानै फोरानो। फोराननानै जेब्ला बेखौ रानो गोरान जायो गोरान जानायनि उनाव जुमाय संनो थाखाय
औ
माइरं खौबो सुनानै सौग्रोना लानानै जों माइरं ओंखाम संनाय बायदि संग्रोना लानाय जायो बे जौखौ संनो थाखाय। ओमफ्राय बे माइरंखौ जेब्ला ओंखाम बायदि मोनो मोननायनि उनाव जोङो सान्द्रि बा दाला प्लास्टिक बायदियाव जेब्ला माइरङा ओंखाम बायदि जानानै मोननाय बायदि जायो बे मोननायखौ खांनानै
औ
फेनस्रानानै दोननाय जायो आरो
औ औ
बे दोननायनि उनाव जोङो गुसु जाब्ला
औ
बे एमावखौ जोङो सेफ्लेनानै बा देग्लिनानै नाग्लिनानै बेखौ फेनस्राना होना दोन्नाय जायो ओमफ्राय आरो प्लास्टिक बायदियाव जुना दोननाय जायो जुुना दोननानै बेयो जेब्ला उनाव सप्तासे सप्तानै उनाव
उम
अब्ला गुरै जायो बेनिफ्राय थौ खान्था बायदियाव सोना दोननानै बेयो जोमाय रिसि बायदियै जायो बे जौ जुमाय रोसिखौनो जोंनि बर जोबोद लोंसोनायमोन आरो
बे जौनि बागै आगैया एसे बुंथिना होनो हागोन नामा जौखौ जे लोंनानै जोंनि बर सुबुं माहारिया माबाफोर मुलाम्फ मुलाम्फा जादों ना खहा जादों बेनि बागै
औ जोंहा जौआना जोंहा गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय जोंहा जौआ जोंहा
ओ
आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय जोंहा बेखौ माइरंजोंनो बानायनाय जायो आरो बियो मिथि दानि मुवाफोरजोंनो बानायो जोंहा जौखौ दोरोङारि आयदायै जोंहा बे जौवआ आथिखालनि मुगायाव माने ओम आथिखालनि मुगायाव गोबां खहा खालामदों होननानै बुंनो हायो। नाथाय गोदोनि समाव बियो मोनसे मेंनायनि मेंनायखौ बावगारनायनि राहा महरै खामानि मावदोंमोन गोदोनि समाव। जोंहा गोदो आबाद मावनानै जोंहा जानाय हारि नालाय जोंहा आबाद मावखांनायनि उनाव जोंहा दुब्लि फोथाराव गोबां खामानि मावखांनायनि उनावहाय गोबां मेंनानै सुबुङा दसे जिरायो। बे जिरायनाय समाव जोंहा गरदसे जौ मोनलोंबोला गा सिबो मेंनाय बानाय सानाय सुनाय बियो जोंहा गैया जायो होननानै सुबुङा जुमायखौ आजावोमोन लोङोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायाव बे मोनसे मेंगानो थाखाय बाहायनाय जौखौ आथिखालाव मोनसे ओ सामफ्रामबो बाहायबाय थानाय महरै बाहायनानै जोंहा गोबां सुबुंनि देहाया नोरजिया जालांदों जायनि थाखाय जोंहा गोबां नखरावबो जौनि थाखायनो दुमदाखाल नांलाय खमलाय बेबायदि थासारिया सोमजियो। जौआ जोंनि देहाखौ खहा खालामामनायजों लोगोसे नखरखौ ओरैबायदि गेग्रेबलांहोयो। मोनसे नखराव सासे जौ लोंग्रा सुबुं थायोब्ला बे नखराव गोजोन थासारिया फैया। आरो जौ लोंनानैनो सुबुङा गावनि देहाखौ गोबां खहा खालामना लायो जेरै लिभारा डेमेज जायो, किडनिफोरा डेमेज जायो आरो इउरिन एसिडफोरा जोंहा बारा जायो आथिं बुनाय आखाइ बुनाय आरो मोदोमफोरा बुनानै ओम बुलब बुलब बिदि नुयो मानसिखौ जुमाया उन्दै बैसोआवनो सुबुंखौ फुथारनो हायो जौनि गेजेरजों गोबां खहा जायो। आरो जौआ जौ सावनायनि गेजेरजोंबो जोंहा आइजोफोराबो खहा जायो।जोंहा जौनि उखुन्दैया सानफ्रामबो जौ मावबाय थानायनि गेजेरजों जोंहा आइजोफोरनि मेगना उखुन्दै हाबबाय थानायनि थाखाय ओ मेगन नुयि नुनाया खम जालांनो हमो आरो जोंहा दिक्सि जे जौ बानायनाय दो बियो जोबोद गिलिर जायो जायनि थाखाय बेखौ थिखोनायाव जोंहा ओ आ-आइजोफोरनि सिंस्रिया बिराद सायो। ओ बेबायदिनो जोंहा आथि खालनि मुगायाव बेबायदि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों।
औ औ बे जौ बे जौ खौ जोंनि बर सुबुं बांसिनानो जौखौ गिबियावनो बाहायजेनदोंमोन ना नंगौना?
औ।
ओहोम थिग बिदिनो जोंनि बर सुबुंफोरा बे जौखौ सोरबा मुलाम्फा जादों। सावनानै सोरबा आरो खहा जादों। मुलाम मुलाम्फायानो जाहैबाय जोंनि बर' सुबुं सुबुंफोरा बे जौखौ सावनानै सोरबा बायदिया फाननानै मुलाम्फा जादों। आरो सोरबा बायदिया लोंना नै देहा रानज्रिन लां दों रानज्रिंनानै देहाया खहा जादों। खहा जानायनि उनाव जे जोंनि बर' सुबुंफोरखौ ओ हाबा हुखायाव लोङोमोन बे हाबा हुखायाव लोंनायाव जोंनि बर' सुबुंफोरखौ जौ सेरेब जौ गिसि जौ गोरान लोंनायखौ नुनानै
औ।
गुबुन हारिनि सुबुंफोरा मुगैनाय दंमोन नाथाय जोंनि बर हारियाव बे जौ लोंनाया मोनसे हारिमु बायदि जों गनायना लादोंमोन जायनि जाहोनाव जों बर हारि या बेखौ नुनानै गुबुन हारिजों मु गै जादोंमोन नासयजादोंमोन बे मुगैनायखौ जोंनि बर हारिया थेवबो जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा
उम
जेबो सानालाबानो बेखौ गारालासे
उम
ओ सोलिथाबबोदोंमोन बे जौनि जौ सावनानै हान्था मेलायाव ओ जोंनि फाननाय-फाननाय बिथिङावबो जोंहा मुलाम्फा जादों खायसेखाय जोंहा ओ खहा जादों बे खहा जानायाव जोंहा खहा जानायजोंनो लोगोसे दिनै जोंनि दानि सोलिबाय थानाय जोंहा बे जौ सावनायनि गेजेरजोंनो जि आइटेक मोननो हादों नंगौना
औ-औ
बे जे आइटेक मोननाया जौनि गेजेरजोंनो फेग्रा मुवाबाबो जोंदि बर हारिया मोनसे जौगा जौगाबोनो बे जौनि गेजेरजोंबाब जि आ इ टे क मोननायखौ जों मोननो हादों।
उं
बे मोननायनि गेजेरजों जोंहा हारिमुआव दंखायो जे जोंनि बर हारियाव ओ बाथौ बाथौ बायदि खेराइ जेरै बोरलि होनायाव जोंहा बेखौ बोलि फुजा होनायाव बाउनाय जायो आरो बा नंगौ ना आगै आगैया बे जौ सा सावनायाव जे जोंहा। मानिबा खहा जादों नामा?
जौ सावनायावथ जोंहा गोबां खहा जादों।
औ
जौ सावनायाव जोंहा-जोंहा थांना थानो थाखाय। थांना थानायनि राहा महरैबो जोंङो जौखौ सांनाय जायो बेवहाय जोंहा ओ माखासे नखरफोरा जौ सांनायनि गेजेरजोंनो गावनि नखर संसारखौ दैदेनलाङो। जेराव जोंहा सानफ्रोमबो जौखौ सावबाय थायोब्ला मोनसेथिं जोंहा मुलाम्फाबो जायो। आरो मोनसेथिं जोंहा खहाबो जायो। जोंहा मुलाम्फायानो जाहैबाय। जोंहा जौ सावनानै बेवहाय जोंहा अफ्रि मोनो जायखौ जोंहा अमाया अमा फिनायाव बिराद हो मुलाम माने हो राहा होयो जोंनो माने औ राव रांखान्थि बांहोनायाव जोंहा बेयो बिराद मखजाथाव खामानि। मावो जोंहा अफ्रिआ अ-अमा होनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंहा दाउआव माने आदार हिसाबै जोंहा होनाय। बेनिफ्राय जोंहा खहा जायो होब्ला जोंहा मोनसे नखराव जेब्ला जौ सावो बेवहाय। जोंहा गोबां जौखौ बाय सुबुंफोर फैयो। जाहाव मोजां आरो गाज्रि सुबुं। ओ फोरा फैयो। जोंहा हां ओ खायसे जौ लोंनानै मोनसे नखरावनो गोबाव सम थानानै बै नखराव ओ उन्दुनो हायै थासारि हारला खालामो। एब्ला सोरजोंबा नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै बै नखरावबो गोजोन गैया खालामो आरो जायनि नखराव जौ संदों बे नखरावबो जोंहा गोजोन थासारिया थाहैया जाहैयो। मानो होमब्ला मोनसे नखरावनो जौ सावोब्ला ओ सुबुङा बै जौखौ नआवनो मोनखायो जिहेथु गोबां बिबांनि बाहायनानै जोंहा नआव गोजोन गैयै थासारिखौ खालामो। जो-जायनि थाखाय जोंहा नखराव नांलाय खमलाय बेबायदि थासारिया सोमजिबाय थायो। आरो जोंहा बेनि जौनि गेजेरजोंनो जोंहा जाय बायदिया जौ सौ-संग्रा सुबुं बेहा देहायारि गोबां जेंना नुजाथिनो नागिरो सानाय सुनाय आरो मेगन नुयो नुनो हायि बायदि बेफोरबायदि जेंनाफोरा जोंहा नुनो नागिरो।
अ
जोङो जौ संनायाव जोंहा एमावफोरखौ एमावखौ नांनो नांगौ जायो जेबायदिया आदाया बुंदोंमोन जोंहा एमाव बानायग्रोनां गौ थ' जोंहा गोबां प्रसेसनि गेजेरजों जोंहा जुमायखौ बानायनाय जायो बेयावहाय जोङो